हेल' बैसागुखौ अबे मारै मारै फालियो
बैसागुखौ बैसागुआ मोनसे बर'नि रंजालि बैसागो
बर'फोरखौ बयबो फालियो माबा बैसागुखौ बयबो फालियो ना बर'फोराल' फालियो
फालिनाया बयबो फालियो हारसा एसामिसफ्राबो फालियो बर'आ माने बर'निखा आरो बैसागोआ बांसिन गाननाय जोमनाय दख'ना बिदन गस्ला गोजा हास्रा गोजा समायना देलायनानै बैसागुखौ बरायहरो आरो
सानबेसे खुङो बैसागुखौलाय
बैसागुखौथ' गोदोनि दिनावथ' साथदिन गाहाम खुलि माबा फालियोमोन दानियाथ' सानथाम फालियो
मा मा खालामो
बैसागोआव बैसागुआव बि बिदिनो जानाय लोंनायबो सोलियो बोसोर बोसोर गोदाननि नामै अमा लानानै ज' जालाय लायो आरो फुजाबो दङ फुजा होयो जैग होग्राफोरा जैग होयो बिदिनो समाव
नोंबो रायलायबाय थानो हायो मा मासाव खुङो बैसागुखौ खौलाय
बैसागोखौ बे बैसाग मासआवनो खुङो सग माबानिफ्राय सयथ्र' मासनिफ्राय सय सैत्र मास जोबनाय लोगो लोगो बैसाग मास जायो
बैसागुनाबो बाहाग थायो नामा ओमफ्राय मोसौ सौ मानसि इदिनो
औ मोसौखौ सिगां थुखैग्रोयोना मोसौखौ थुखैखांनानैसो मोसौखौथ' माने सोरबा सोरबा एक थारिखआव थुखैयो बैसागनि सोरहाबा सयथ्र' मासनि संक्रान्तियाव थुखैयो मान थाग फाख फाग दङ आरो आलदा आलदा मोसौ थुखैनायाबो ओमफाय सोरहाबा बै माबानि बोसोर गोदाननि एक थारिखआव थुखैबाय आरो थुखैनानै सिन्दुर फोथा लागायलायबाय आरो मोसौखौ ओमफ्राय बिबारफोर गानहोबाय बिबार गानहोखां आरिखां मोसौखौ बाहेरायाव दोनहैनानै ओमफ्राय न' न'आवबो बिबार थुलाय लायो आरो खथ्रि बिलाइ दिगलिथि लिथि बिलाइ ओमफ्राय गारला बेखौ ज' मोखोना बिबार ज' खालामनानै हानानै न' न'आवबो थेबो आरो गलियावबो थेबो आरो बोसोर गोदान
उम
आरो माबायाव लामायाव गोबोरखिजों बिबार होनानै हासिफ सुवा होनानै गारहैयो आरो
बैसागु टाइमावहाय बिफांफ्राव बिलाइ आरि फैजोबो ना
मा होनदों
बैसागु जानाय टाइमाव बैसाग दानावहाय बिफांनिफ्राय बिलाइफोर गोरलै गोरलै खार जोबोना
औ सार बिदिनो बैसोआ सोरहाबा बैसो बैसागआव ओंखारसै सोरनाबा अखा हाबासो गोदान फैनोसै
आरो बैसागुआवहाय गोखा गोखै खै खैजिमा बिदै बिदि जा नाय जायोना
औ खैजोमा बिदै जायो आरो सोरहाबा गोखा गोखै खांनानै बेदर होनानै जायो
उम गोखा गोखैयावहाय गासै मोनबैसे मैगं होयो
होनायाथ' गासिबो खांजोबबा जोंनि जों मिथिनाय बायदियाव एक्स' सातथासिम खांनानै होयोमोन आरो
ए मा मा मैगं
खोब खोनो होगोन आरो जेन'बा ए निमबो थागोन सोब बुस्थुआनो थायोहाय माथाराय थायो निम बिलाइ थागोन बि दिंखिया थागोन
उम
मानामुनि थाग गोन
गोखा गोखै होजोब
गोखा गोखै फै बे फाथो थाबाय गोखाया नारें फिथाइ खौबो होयो खागुजि बिलाय होयो
उम
मिकस होखांनानै ज खालामनानै एक्स सातथा खालामनानै गोखा गोखै संनानै जायो आरो बेखौ मानो जायो‌ होनबा माने गोदोनि दिनाव बेमार फारि जानो हाया बे गोखा गोखैखौ जानांगौ ग होननानै बुङोमोन आरो गोदो गोदायनि मानसिफोरा
उम
सोंनांगौ दंबायो
ओमफ्राय बे गोखा गोखैयावहाय बेदर होथारनांगौ
होयाब बाबो जायो ओमफ्राय होबाबो जायो। होयालासिबो मिरामिसैनो गो गोखा गोखै संनानै जायो।
उम
मिरामिस मानसि मिरामिस जाबाय बेदर जाग्राया बेदरजों संनानै जाबाय।
बैसागुआवहाय गावनिफ्राय गिदिरसिन उन्दैसिनखौहाय सनमान लानाय खुलुमलायनाया गोनांथार नामा?
औ गोनांथार गेदेरखौ उन्दैया सनमान होनाय आरो उन्दैखौ गेदेरा मान होनाय बेबायदि खुलुमलायनाय आरो। अनलायनाय मोनसे थायो आरो बेबायदि खुलुम जायबा
बैसागुआव ज गामियैनो ओखारनानै रंजालायनायबो जायो ना।
औ जायो बोसोराव खनसेल होननानै बयबो गामियाव रंजाखाङो आरो। गामि गामि नखर नखर नखर हाबनानै ओरैनो मिनि खुसि ज बोसोर गोदाननि नामै मोसायो आरो।
उम फांसननि इरिबो खुंलाय लायो नामा? मा बैसागुनि नामाव
फांसनबो खुङो। फांसन खुंनानै बिदिनो खारनाय बारनाय बादायलायनाय जायो। अबा खन्थाइ आवरायनाय जायो आरो मोसाग्लांनायबो जायो।
उम
बायदि बायदि जायो आरो।
उम मा मा खेला होयो बैसागुआव? बेदि फांसन खालामबा
ओमफ्राय बे हा दै हा दै होननाय खारनाय होयो आरो दैहु बु लायनाय
उम
बेफोरबायदिखौ होयो आरो मेगन खाथेनानै
उम बेवहाय बयबो बाहागो ला बो ना ओन्दै ओन्दै इदि ल गेलेहोयो
ओन्दैनिबो होयो आरो गिदिरनि थाखायबो होयो हदि रागदनि आ दै गेदेरफोरनो दिरुं बोलायनायबो होयो
उम
हौवाफोरखौबो होयो हिनजावफोरखौबो होयो
उम आरो
बि बायदि बायदि खेला दुला होनाय जायो आरो
बै सागोनि नामै
उम
बिदि होयो गोबां माने बाहेरायाव थांनानै लोंनाय जानाय जाहैला जाला आरो
उम
लोंनाय जानाय जाया बाहेरायाव मागिनाय आरिनायबो जाया बाहेरायाव ओंखारलांनाय जाया बेफोरबायदि खेला दुलाखौ गामियाव होयोबा गामियावनो खेला गेलेनानै रंजानानै बाजानानै बैसागोखौ गामियावनो संनाय जायो आरो
जयै रंजालायनाय जाबाय
जब रंजालायनाय
दा
ओमफ्राय बैसागुनि बिदि बादायलायनानैहाय प्राइजआवलाय माबायदि माबायदि होयो
प्राइखौ बिदिनो खेला लानानै सोरनोबा जग होबाय सोरनोबा मग होयो सोरनोबा बाल्थिं होयो सोरनोबा गामला गिदिर गिदिर होयो आरो सोरनोबा बाल्थिं फिसा सोरनोबा खेला लानानै सोरनोबा गिदिर सोरनोबा फिसा राननानै होयो आरो
उम
बैसागोआथ' जोंनि बर'निखा नालाय
थालिर गाखोलायनाय दाउला सौवलायनाय बिदिबो जायोना
दाउला सौलायनायबो जायो थालिर बिफां गाखोनाय जायो मैगन खाथेनानै दो बुख्रुबनाय जायो
मेथाइ रोजाबलायनाय मोसानाय बिदिबो जायोना
मेथाइबो रोजाबो खनथाइबो आवरायो
उम अनला संलायनाय बादायलायनाय ओमफ्राय बिदिनो
औ
नारजि संनाय इदिबाबो जा बादायलायनाय जायोना
अनलाजों दाउजों नारजि अमा बेेदरजों बिदि संनाय सोरहा गोथावसिन संनानै गोथाव खालामफिननो हायो बेनो प्राइजखौ मोजां मोनो गासिबो माने बादायलायनायाव बे संनायखौ जानायलायगोन आरो
उम
जानाय लायना सोरना गोथाव जादों सोरना गोथाव जायाखै जानाय लायनानैसो उनाव गोथाव जायोबा प्राइजखौ होगोन आरो
उम बिदि अनला